हेल हेल नोंथां खोनादोंना।
हेल'
औ नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि
अ नोंथांसिमबो गाय- गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो फ्रि दङ ना।
औ दंमोन।
नोदों नोंथांदो आं मोनसे ओ ट पिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ टपिकयानो जाहैबाय फिलिम आरोना।
औ
उम उम फिलिम होनोबाथ' जोंना बेयाव ओ मा होनो बेखौ बर' फिलिम बिदिनो गोबां फिलिम दङ। बर' फिलिम हिन्दी फिलिम बिदिनो एसामिस फिलिम बांला फिलिम गार' फिलिम बिदिनो गोबां गोबां आरोना। ओ जेरै राभा बिदिनो गोबां दोङो बिनिनो जों से बुंनोसै जोंनि बर' हारिनि आरोना बर'हारि थ जों मिथिखायो गोदो गोदाय गोबां बिदिनो फिलिम दोङोमोन बर'नि ओ मुंदांखा मुंदांखा। जेरै उम आलायअरन बिदिनो औ ओमफ्राय बारदै सिख्ला नामा बिदिबो मोनसे दङमोनखोमा दै आं एसे बावबाय। बिदिनो दा ओ। गोबां बिदिनो मुंदांखा मुंदांखा फिलिम दंमोन आरोना। दा बिदिनो दाथ' आरो गोदान गोदान ओ गोदोनिसाय दा गोदान गोदानसिन इउनिकसिन जालांबाय आरो ना फिलिम फोरा आगोलनिया एसे आलादामोन आरो दानिया एसे आलादा मानो होनोब्ला गोदो गोदायनि ओ फिलिम बानायनायफोराव एसे ओ फिलिम सुटिं खालामनो थाखाय एसे उसुबिदा जाना फैयोमोन आरोना। ओ दानिफ्रा थ' बिदि नंला ओ गोबां रोखोमनि ब्रेडेत थेन ओ खै फिलिम माबा ओंखारबाय आरोना ओ केमेरा हाय कुवालिटिनि ओ गोबां बिदिनो ओंखारबाय गोदान दानिदों गोदोनिदों एसे आलादासिन जाबाय आरोना सिगाङावथ' जोङो फिलिमखौ नायनो थाङोब्ला ओ एस ओ जमानो ओ माने मोनसे ओ मा होनो बेखौ फरदाफोराव नायोमोन एबा टि भियाव नायोमोन। दानियाथ' बिदि नङा ओ फिलिम ओंखारनायनि सिगां ओ मास मोनसे मोन नै बिदिनो ओंखारबा आरोना गोदान ओंखारजेनबाल' सो जोङो हलफोराव बा बिदिनो ओ ओम माबाफोराव नुयोमोन आरो ना फरदा फिलिम बिदि नुयो। दाथ' ओ साननैसोनि उनावनो ओ गावबागाव ओम मबाइलाव नुनो मोनो आरोना बिदिनो। गोबां दानिया माने बिदि नंला आरोना गोदोथ' बिदिनो गोबां गोजान गोजान हलफोराव नायनो नायनो थाङोमोननो गोदो गोदायनि आबौ आबै मोना दानिया बिदि नंला आरो ना मास मोनसे मोननैनि उनावनो जोङो गावबा गावनि ओ मबाइलावनो नुनो मोन मोनो आरो ओ बिदिनो फिल्म बानायनो थाखाय ओ सासे मोजां एक्टर एबा मोजां एक्ट्रिस नांगौ बेयाव ओ गोबां मोजां मोजां उम मा होनो बेखौ एक्थिं गोरों बिदि नांगौ आरो ना ओ बिनि सायाव नोंथाङा फिल्मनि सायाव नोंथाङा माबाफोर ओ बुंनो एबा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दा नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय जे आलायारन फिल्म बे आलायारन फिल्मा बर'नि गिबिसिन फिल्मानो जाहैबाय
औ औ।
बर'नि गिबि फिलिममोन आरो इयो आरो नोंथाङा दानिसो बुंलांबावदों जे गोदो एसेबां जे टेक्न'ल'जिफोरा बिदि डेभेलप नङामोन बिनि थाखाय जोङो मोनसे फिल्म बानायनाया जोबोद गोब्राब जायोमोन
औ बुं नोंथां।
लोगोसे दानि जे फिल्म बै। फोर जे फि जाय फिल्मखौ जोङो केमेराजों रेकर्ड खालामो बै रेकर्ड खालामनाया मोनसे मेम'रि कार्डआव जमा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय गोदो नि दिनाव बेबायदि नङामोन बे मोनसे रिल बेयावसो दोनथुमनाय जायोमोन आरो।
औ औ नोंथां
दा जे गोबां जे गोबां इजि जालांसिनबाय आरो गोदोनि साइदआ फिल्म बानायनायफोरा आरो दा मोनसे मो मोजां फिल्म बानायनांगौ जायोब्ला मोनसे मोजां स्ट'रि एबा स्ट'रिजों लोगोसे मोनसे सासे मोजां डाइरेक्टरनि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो लोगोसे नोंथाङा बुंनांगौ बिदि एक्टर एक्ट्रिस मोजां आरो फिल्माव जे थाफानाय। जे फावखुंगुरफोर बेफोरबो मोजाङै फाव खालामनो गोरों जानांगोन। आरो बिदिजों लोगोसे फिल्म बानायनोबा जोंहा केमेरा आरो जोंहा फिल्मखौ मोना फोरनिबो सिन लानाय जायो बेनि थाखाय जोंहा लाइटिंनिबो गोनांथि जि बेनिबो टिम थायो। लोगोसे जोंहा फिल्माव जोंहा बे मेथाइ एबा मिउजिक भिडियअ बेफोरखौबो नुनो मोनो बेनि थाखायबो जोंहा सल' लानांगौ जायो लोगोसे बिदिनो जोंहा मोनसे फिल्मखौ बानायनो जे गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बे सुटिं बैखौ लाहैनांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे फिल्माव गोबां फिन फोरावनो जे दाखु बैफोरखौ नुनो मोनो आरो बैफोर फिल्मफोराव दाखुु एबा एक्टरजों बुलायोब्ला बैहाय जे
एक्सन खिन्थियो बै खिन्थिग्रानिबो गुबुन डाइरेक्टर थायो बेफोरखौ बा बानायग्रा सिखायग्रा आरो लोगोसे जोंहा फैसानिबो गोनांथि जाना फैयो मोनसे हम फिल्म बानायनो गोनांब्ला
औ नोंथां
आरो दानि बे गोदान जाखांफुनाय एक्टर एक्ट्रिसफोर बुङोब्ला जोंहा बयबो मिथिखायो जे लिंसार सोरां बिदिनो सिमां गोबां एक्टर दं आरो एक्ट्रिस बुङोब्ला जे फुजि मनालिसाा पुजा बैफोरो दा जोंनि जाखांफुनाय एक्टर एक्ट्रिस आरो गोदोनि गोदोनि बुङोब्ला जोंहा राजिब अम प्रकास बिदिनो संगिना एक्ट्रिस बिदिनो गोबां दंमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बैफोर जे गोदोनि एक्टर एक्सनमोन नाथाय दानि जाखां एक्टर एक्ट्रिसआ गुबुन जाहैबाय
उम नंगौ नोंथां
जोंनि बे जोंनि बिदि ओनसोलफोराव जे फिल्म खिन्थिग्रा सिनेमा हल गैया बिनि थाखायनो जोंहा जे फुजाफोर जायोब्ला एबा जे फुजा नङाब्ला फुजा नङाब्लाबो जे मोनसे जायगायाव फिल्मखौ लाबोनानै जे पर्दा बेयाव सोंनानै प्रसेसखौ जों देखायनाय जायो आरो आरो बै फिल्मफोरखौ फैसा गारनानै बानायनाय जायो नालाय जोंहा जे फिल्म दिन्थि जाय फिल्म बानायग्रा बेनिफ्राय फिल्म दिन्थिनो थाखाय रां होनो बायना लाबोनाय जायो गावनि थाखाय आरो बैफोर फिल्मखौ नायनो थांग्रा रायजो राजाफोरनि जे मोनसे बेसेन थ खालामना टिकेट फाननानै जोंनो फिल्मखौ देखायनाय जायो आरो
औथ
दा बिदिनो जोंहा मुंदांखा जे प्रडिउसार एबा प्रडिउसार थ' नङा डाइरेक्टर डाइरेक्टर बुङोब्ला जोंहा पंकस लाहारि बिथांखौ जनो मिथियो आरो बिथांनि फिल्म एबा सावथुन बानायनायफोरा गोबां मोजां जायो आरो गोबां जे रांबो आरजिनो हायो आरो
नंगौ नावथां।
औ!
बिदिनो गोबां फिलम नुबोबाय बिनि गेजेरावनो जोबोर मुंदांखा मुंदांखा गोदो गोदायनि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौबो जों दानिया उन फिलमफोराव खायफा एक्ट्रिसफोरा एक्टरफोरा जे फिलिम बानायफिननो खाबु मोनाखै बैफोरयाथ' एट्रिसफोर खौ जों जाहाथे आरो दा गोदान गोदान फैबाय थानायाव जाहाथे बिसोरनि सावथुन एबा फिल्मफोरखौ नुफिनगोन होननानै जोङो आसा ला न आरो ना।
औनो औनो।
जोंनिया समाबो जोब्बाय नोंखां थांदों। फिलमनि बागै सावरायना जोबोर गोजोननाय थाबाय। आसा खालामो नों नोंथखौ आरो फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आरो आंनि गोसो गोरबो बेनिफ्राय आरो फिन खोनसेब गाहामामलायनाय जासिग दरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथांसिमबो गोजोननाय जाबाय।
औ।
औ।